औ।
हेल'। अ खोनाबायना नोंथां
ओं खोनाबाय
औ मा खालामगासिनो
नै ओरैनोसो दंथ'यो उन्दुलाबायनानै
हा
है
नों मा खालामदों?
ओरैनो दा दंथयो
अ
खोनायाखै
मोजां खोनायाखै
ओं खोनाबाय दे
खोनाबायदा
औ
नै जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामदों होनदां
मा मा मा संनो नागिरदों?
मा मा मैगं
गोथावानो माथो उम
नोंथांनिखौ बांद्राय गोसा खोनायाखै
हा
ओम
जाबाय दा
जाथ'वाखै
औ ओमफ्राय नोंथां जोंनि बर'नि सोमोन्दैनि बागै रायज्लायनोसै नामा
बर'नि सोमोन्दै
सोमोन्दो सोमोन्दो जेनोबा सोमोन्दो लानाय आइ आ फा सोमोन्दो लानाय आब' आदा सोमोन्दो लानाय
अ रायलाय जायो औ
जेनेबा जों सोमोन्दोखौ माबोरै
सोमोन्दोखौ मानो मानोबा माबोरै लाजेनो बेखौ मिथियो नामा नोंथाङा?
सोमोन्दो लाजेननाय
औ जेनोबा सोमोन्दोखौ सोर लानो गोसोखांग्रोनाय बा मा सोरथ' नङा जेनोबा माहाजोन मा जाहोननि थाखाय लाजेननायजों सोमोनदोखौ बेखौ मिथियो नामा नोंथाङा?
बेखौथ' आं मिथिनाय जाथ' मिथियाखै
अ
सोमोन्दो लाजेननायनि जाहोना जाबाय जेनोबा जोंनि गेजेरावथ' गेदेर उन्दै थायो ना
औ
बे गेदेर उन्दैखौ सिनायथि होलायनोबा सनमान लानो थाखाय सोमोन्दोखौ लाजेेननाय जादोंमोन आरो गोदोनिफ्राय जेन'बा नों गेदेर आं उन्दैखौ बोरै सिनायनो जेनोबा सोमोन्दो लाब्ला सिनायगोन ना जेनोबा नों आंनि बिदा बाथाय।
आदा होननानै सोमोन्दो लानाय जेनोबा फंबायबाथाय फंबायबा बिदि बुंनानै सोमोन्दो लानाय ना बेनि थाखाय नो जेनेबा गदेर उन्दै सिनायनो एबा सनमान होलायनो थाखाय ओ जोंनि गेजेराव सोमोन्दो गाबज्रिलायजेनदों आरो
औ।
बेनिफ्राय नोंथांमोन नियाव जेनोबा नोंथांनि आफानि ओ फंबाइनि बिसिखौ मा सोमोन्दोजों गाबज्रिनाय जायो
आफानि
औ जेनोबो नोंसा आफानि फंबाइनि बिसिखौ
फंबाइनि मिसि। बेथ' मानै-मानैै होनना गाबसिननाय जागोन।
औ जेनेबा नों मानै जाबाय बेनिफ्राय जेनेबा नों सा आफाया सोमोन्दो जायो जेनेबा।
जोंहा आफाया
मायनि हिनजावखो निखौ बेवाय जागोन नामा।
औ बिदिनो जायगा लाना जायगा आलादा जायो सोरबा बेवायबो
खैनाफोरबाव उन्द बेफोरबो होननानै
औ उम उम।
जों मिलयाव बेवाय होना मोनथिया होनोमबा
औ औ।
अ जोंनियावबो बिदिनो सोरबा बेवहाय सोरबा खैनाफोर होननानै बुङो आरो। ओमफाय नोथां नोंथांमोनियाव जेनेबा बिमा बिफाखौ मा होनना गाज्रियो आइया फानो ना-ना मा बाबा होनना गाज्रियो।
ओरैनोथ' आइ बाबायानो। आफाबो होनो।
आइ बाबा ना। बाबायाथ' जेनेबा गुबुन रावसो जाहैबाय जोंनि बर' राव गुबै राव नङा एसामिसनि रावसो जाबाय जोंना गुबैयै बर'नि सोमोन्दो आइ आफ।
आइ आफा
औ जेनेबा बिदिनो जोंनि आइ सोमोन्दो लिंनाया इसे खम जालांनो हमबाय
औ
उम
बांसिनानो
औ औ औ
बर' रावखौ फोथांना लाखिनोया जोंनिया बे गामिसिंङाव थानाय गुबै बर'फोराल'सो दासिमाव जोंनि गुबै बर' रावफोर
बर' औ औ नंगौ औ।
ओ बिदिनो सोरबा सोरबाथ' आरो मा सो होनबावो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ-नंगौ मा मामि-मामि औ।
औ बिनिफ्राय
आरो नोंसोरनियाव नोंसा आफानि फंबायखौ मा सोमोन्दो गाबज्रियो। नों मा गाबज्रियो मासोमोन्दो गाबज्रियो
दादि हिसाबै गाबज्रियो।
औ
ओ दे आदै-आदै एसो जायो।
दादि आरो आदै लिरनो लिरनायाव गुबैयै आदै लिरोदां। औ
औ-औ आदैयानो जायोदां।
खुमै आदाय लिरो लिरनायाव बेफ्राय फसे गसे दा दा
उम उम।
दादा होनो गिदिरखौ
ओं।
दा ज आ
उम।
बि आरो ग जेनेबा सोरबाफोरा राव जखौनो माने आइ आफानि गया बोरायसे जाब बेनो बिसिनि गोरोन्थि आरो जेनेबा गथ'स ओ बिमा बिफा जाहैबाय ना बिसोरो बेखौ आइ आफा बिदि सोमोन्दो गाबज्रि नांगौ आरो। असनमान खालामनाय जायो आरो।
उम।
बिदिनो जोंनि गेजेराव गोबां सोलायनाय फैबाय गुबुन हारिनि रावफोरखौ बाया बसि
औ बांसिन जागासिनो जादों।
उम।
दा जों
मा होनदों?
खोनादों ना?
औ औ खोनादों।
ओमफ्राय बिदिनो बर' राव जों बर' बिजोंजों फरायनाया खम जाबोबाय
औ जानो हम्बायानों ओं।
ज ब ओ गोरिब नखरफ्राबो फरायनो
औ नंगौ बांसिन गुबुन प्राइभेटफोरावसो फोरोंनो हमबायना
बिदिनो बर' राव गोमा लांगोन
खोनायाखै नोंथां
जेनेबा होनदों ओ गासैबो जेनेबा बा इंलिस मिडियामाव फरायजोबोबा जोंनि बर' रावखौ स-सोरो फरायगोन होनदों। आरो हारिनि रावखान्थि गोमालांनाय गुबै जाहोनानो बेनो। बिदि
औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों। अ हेल'
नोंथाङा उन्दै समाव मा बिजोंजों फरायदोंमोन? नोंथांखौ होनदों उन्दै समाव मा बिजोंजों फरायदोंमोन ओ सोंदों आं नोंनाव
आंथ' बर' बिजोंजोंनो फरायबायदों औ
औ अ बड बिजोंनि फरायसालिनि गोजोनो
ओ
बेथ' ओ बर' बिजों फरायनो मोनबायना
खोनायाखै
ओ जाथसिगोन दे
औ जागोन दे जागोन दे
दे